हेलौ
अ हेलौ
अ खोनादोंना?
औ खोनादो बुंलाय।
मा खालामदों नोंथां?
अ ओरैनो दंथ'यो।
अ फ्रि ना
अ दाथ' फ्रियानो दं।
औ होमबा जोङो माने दावबायनाय दावबायनायखौथ' नोंथाङा मिनथियो?
औ मिथिगौ। अ खोनादों बुंलाय नोंथां
दावबाय दावबायनायनि सोमोन्दै माने
औ रायज्लायजागोन दे
दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जेनेबा आं माने दावबायनाय बुङोब्ला जेनेबा गोबां माने दावबायनोथ' गोबां लुबैयो नङा होमबा नोंथां
औ दावबायनोथ' गोबां लुगैयो अ लुगैनाया
औ आं माने दायो दासिमहाय माने दावबायनाय होननानै बुङोब्ला माने बिदिनो जेनेबा आसामनि आसामनि बाहेरायावहाय माने खेबसे थांखांबाय आरोना आङो
औ
औ जेनेबा बेयाव माने महाराषट्रआव थांखांबाय आं महाराषट्रआव थांनानै माने बेयाव माने आं हारसिङै थाङाखै जेनेबा बिदिनो मोनसे जेनेबा कम्पानियावसो आं थांदोंमोन आरोना बे कम्पानि बे कम्पानियाव थांनानै आं माने खामानि मावदों आरो गोबां जेनेबा बिसोरनि जेनबा महाराषट्रआव जेनेबा माबायदि माबायदि जायगाफोराव माबायदि थायो माबायदि जेनेबा इसोरो बेबायदि जेनेबा इयाव आं बिसिनि थानाय जानायफोरखौ आं जेनेबा एसेबाबो आं मिनथिनो मोनदों नुनो मोनदों आरो
औ
औ जोंनि जोंनि जेनेबा जों जेरै थायो बेबायदि जेनेबा बिसोरनाथ' सिथि जाहैबाय ना
औ औ
औ आरो बेयाव थानानै माने आं मोनसे खम्फानियावसो थादोंमोन नालाय बारा बेरायनोबो मोनाखै आरोना बेयाव
औ
औ बिदिनो जेनेबा आसाम आसामावलाय जेनेबा जोंनि जोंनि खाथि खाला जेनेबा आं शिलंआवबो खेबसे थांखांबाय
औ
औ बेवहाय जों माने मोनसे ग्रुप जानासो थांदों आरोना लोगोफोरजों माने बेयावहाय पिकनिक जानो थांदोंमोन जोङो शिलंआवहाय
औ
औ माने बिदिनो जायगाफ्रालाय जोबोद मोजां आरो शिलङाव जोबोद मोजां मोजां जायगा दं खिन्थु शिलङाव थांनानै बेरायनो लुगैयो खिन्थु माने बिदिनो थांनानै बेरायनो मानो मोनाखै आरो शिलङावबो बाराद्राय जायगाफोराव औ आरो बिदिनो जेनेबा तेजपुर तेजपुरावबो आं माने जोंनि खाथिनिनो तेजपुरा बेयावबो आं बेरायखांबाय शिलं बेयाव जेनेबा जोंनि बर हारिनि बेयाव मोनसे नेरसोन मोननाय बायखोनदाय नेरसोन मोनसे दङ आरोना
औ
औ बेयाव बर हारिनि जेनेबा गासै जों नुफेरै गोदोनि बायखोनदा नेरसोनफोर बेयाव नुनो मोन्दों आरो लोगोसे जों गुवाहाटि बे आसामनि गुवाहाटि सिटि बेयावबो आं माने बेरायनो मोनबाय आरोना जेनेबा पार्थफोराव बिदिनो गोबां जायगा दं बेरायनो
औ
माखासे जायगायाव बेरायहैदों ओमफाय आरो बिदिनो ओ गुवाहाटिनि मोनसे जायगायाव थांबाय आं बे ओ माने मा होनो बेखो
औ
ओ मोनसे पार्का दङ आरो जेनेबा जिब जुनारनि बे ओ मा होनोबा इखौ
जु जु
औ जु बे मोनसे जायगायाव थांखांबाय आं बेयाव बेयाव माने गोबां रोखोमनि जिब जुनार फोर फिसिनानै दोननाय दं आरोना
औ
बिदिनो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ आं बेयाव नुदों जेरै जिबौ दङ बेयाव मोसा सिंह आरो गान्दा दङ गोबां रोखोमनि मैफोर दङ बेयाव बिदिनो गोबां रोखोमनि नुनो मोनदों आरो बिदिनो खाथि खालानि आरो मोजां मोजां जायगाफोराव माने पार्कफोराव आं बेरायनो आरोना गवाहाटि खालामानानै औ आरो बिदिनो जोंनि जायगा जेरै अरुणचल अरुणचलावबो आं माने बेरायनो मोजां मोनो आरो खाथियाव नालाय थांनोबो आरो बिसोरनि माने गुसु आरोना जायायो अरुणाचलाव
औ
औ बेयाव बेरायनो माने मोजां मोनो आरो जोंनियाव मोनसे स्पट दं पिकनिक स्पट बे पिकनिक सक'आव गोबां गोजान गोजाननि मानसिफ्रा बेयाव फैनानै माने पिकनिक जाफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ।
बिदिनो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै मानसिफ्रा बेयावहाय माने। सोरबा सोरबा बेबायदिनो साननै सानथामसो थानानै बे जायगाखौ माने नायबिजिरो एबा ना नायदिङो।
औ।
औ। बेबायारैनो जेनेबा नोंथाङा नोंनि जेनबा अबावबाव दावबायथो बेखौ आंनो खिन्थानो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों तेजपुराव दावबायहैदों होननानै तेजपुरा जोंनि बर'फोरनि मोनसे नेरसोन नथि बायखोन्दा होननाय आरो बेजों लोगोसे हिस्ट'रिकेलबो दं आर ना बर'नि जेरै बर'नि राजा बान राजा बान राजानि मोनसे स्ट'रि दं आरो बेहाय बिनि फिसाजो उश देबि आरो चत्रलेखा बिनि गोबां जेरैबायदि बान राजाजों आरो शिबजों दावहा जादों मोन अब्ला तसपुरा थैजोंनो बुंसारजोबदोंमोन होननानै बुंदों आरो हिस्ट'रियाव बेनिखायनो बेफोर जायगाफोराव आंबो दावबाय आरो नुबायबो थारैनो बेफोर खोथाफोरा सैथोमार आरो बे मोनसे मोनसे मानेखि बर'फोरजों रिलेटेड मानेखि सोमोन्दो गोनां होननानै जों बुंजायो आरो बैफोर देरसोनथिफोरखौ नुनानै आंबो दावबायना बुहुत गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननाया आरो बिनि अनगायैबो ओरै जोंनि आसामनि खाथियावनो थानाय अरुणाचल टिपि बेहायबो थांबाय आङो थांनाया बेहायबो बहुद मोजां मोजां मानेके बेलेग टुरिस्टनिफ्राय फैनाय मानसिफोर बेजों बिसोरजोंबो रायज्लायनो मोन बाय अब्ला बिसोरजों रायज्लायनानैबो बहुत मोजां मोनबाय आरो बिसोरनि जायगाफोरनि थानाय जानाय गान्नाय जोमनाय बेफोरखौ नुनानै बहुद मोजां नांदों आरो गुब जायगायाव दावबायनो मोननानै गावखौनो आरो बिनि अनगायैबो भालफुं भालफुंआनो मोनसे जायगा दं आरो पिकनिक जाग्रा जेरै जिया भरलि होननाय बेहायबो आं पिकनिक जानो थांखांबाय बेहायबो बुहुत माने मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन हादरफोरनिफ्राय बेबायदि बेरायैनाय फ्राय मानसिफोर नुनो मोननाय जायो आरो बेहाय।
औ औ।
आरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा बुंदोंना गुवाहाटियावबो गोबां बेरायबाय होननानै आंबो। बेरायबाय मोननैस पार्कआव आरो आं जेब्ला क्लास थ्रिमोन अब्लानो आं जुखौ नायनो फैदोंमोन आरो। अब्ला आं उन्दै टाइमावनो दावबायनायखौ मोनसे फिल खालामदोंमोन बहुत मोजां दावबायनाया। मानेखे सोमखोर मिथिंगा। आरो बिनि सायाव जों जि जु-जिबजुनारफोरखौ नुफेरा बै जिब जुनारखौ मानेखे जुआव नुनो मोननाय जाय नुनो मोननाय जायो आरोना जों रियेलावनो जेरै जों टि भि सेनेलफोराव जों रियेल बायदि नुव ना जों जायखौ दावबायनानै मोनो बेबायदिखौ जों टि भि सेनेलफोराव मोननाय जाया आरो बेनिखायनो मानेके बै जुआव थांनानैबो बहुद गोजोननाय मोन्दों आरो आं दावबायनानै। बेहाय गोबां रोखोमनि जिबफोर दं जेरै मै हाग ग्रानि अमा मोफौ ओमफाय बिनि अनगायैबो दाउ दाउफोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरै
फिसा फिसा दाउनिफ्राय लानानै गिदिर दाउसान नुनो मोननाय जादों आरो।
औ।
आरो बिनि अनगायैबो गोबां दावबायबाय बिदिनो फिसा फिसौ। बेफोरावबो गोबां इक्सपिरियेन्स मोनदों आरो बेनि अनगायै मानास नेसनेल पार्क नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
बेहायबो थांबाय बेहायबो दावबायनानै बुहुद गोजोननाय मोन्दों बिनि मिथिंगाखौ नायना आरो बिनि खाथि खालानि सुबुंफोरजों रायज्लायनानै।
औ।
आरो बेहायबो गोबां मानेखे जिब जुनार जेरै मोख्रा मै आरो बेनिफ्राय जोंनि आसामनि थसे गा गंगोनां गान्दा इफोरखौ नुनाय जादों आरो।
औ।
नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर?
औ जेनेबा। दावबायनाय आं माने दावबायनोलाय बिराद लुबैयो आरो गोसोआव।
औ।
औ माने ओ बिदिनो ओ जेनेबा गावनि माने जेनेबा बिदिनो थाखा फैसा थाबा माने गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानैहाय माने आं दावबायहैनो लुबैयो। ओ जेनेबा जोंनि आसामनि बाहेर जेनेबा
औ।
बिदिनो नेपाल हादोराव बिदिनो चाइनिस बिदिनो खाथि खालानि आमेरिका इफोरफोराव थांनानै माने आं बिसोरनि जायगाफ्राव माबायदि थायो बिसोरो माबायदि माने रायजो जायो बिसिनि गाननाय जोमनायफोर बिसोरनिया रायलायनायफोरा मा बायदि बिसोर माने आं बिसिनियाव थानानै माने सोलोंनो लुबैयो आरो।
औ।
औ बिसिनाव थानानै आं माने। बिसोर माबायदि थायो आं बेनि सोमोन्दै माने मिथिनो लुबैयो आरो आरो बिदिनो जोंनि आसाम आसामनिनो जेनेबा खाथि खालानि जेनेबा जायगाफ्राव आं थांनो माने लुबैयो नाथाय बेबादि बेनो जोंनि प्रब्लेमा बेनोदि जेनेबा जोंनिया रां रुफानि प्रब्लेम जायो नालाय। बिनि थाखायनो माने दावबायनो हाया आरो ना नोंथां।
औ नों
ए बिदिनो जेनेबा सम लानानै जेनेबा। सम लानानै उनाव थांनि माने एखौ सानो आरोना आं दा
औ।
औ नोंथांङाबो दावबायनो लुबैयो जानो हागौ बेलेग जायगाफोराव जेरै
औ लुगैयो आंथ' दावबायनो लुगैनाया आं बहुद जायगायावनो दावबायनो लुगैयो जेरै गुबुन गुबुन हादरफोर जेरै चाइना आमेरिक दा बे बेफोरथ' जोंनि रांनि प्रब्लेमनि थाख खायनो जों थांनो हाया जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों आरो बिनि अनगायैबो जों आसामाव थानाय गोब गुबुन गोबां गोबां जायगफोर दं ना बेफोरावबो जों रांनि प्रब्लेमनि थाखाय थांनोहाया माब्लाबा मखा मोनबा थांनोसै। खिन्थु जाय जोंनि जिखिनियाव खाथि खाला दं बेफोरावनो दावबायनो आं गोजोननायखौ लायो आरो‌। आरो दावबायनायजों मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनो मानसिया मानेखे मानसिफोरा माबोरै थायो आरो माबायदि खौसेथि थालायो आरो जिब जुनारनिफायबो जों माखासे गियानफोरखो मोननो हायो बिसोरो माबायदि गावसोरजों गावसोर खौसेथि थालायनानै गावसोरखौ रैखाथ थि होलायो जेरै जिब जुनाराबो गावजों गावनो जालाय लायो ना। बिसोरो मोनसे जिबा मोनसे जिब। जों माबायदि रैखाथि मोनगोन बैबायदि माबाफोर गियानखो बिसोरनिफ्राय मोननो मोनो आरो आंनिबा आंनिम थेबा आरो।
औ औ औ।
जेरैबायदि मोसाफोरा मैफोरखो जायो। जिब जुन ओमफ्राय बिनि अनगायै गुबुन गुबुन जिबफोरखोबो जायो बिसोरो खिन्थु बिसोरो गावसोरनिखाथिया माबाय जायगायाव दं बैबायदि जायगाखो मानेखि बिसोरो सायखनानैसो थायो आरो बांसिनानो।
बेफोरबायदिनो मानसिफोरनिख खौसेथिखोबो नुनो मोननाय जायो आरो माखासेखो। औ।
होमबा नोंथा जोंनि लायरायनाय समखौ इयावनो दोनथसै नामा नोंथां।
अ जागोन दे नोंथांजो रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय औ दे।